हेलौ नों
औ खोनादोंना?
औ आं खोनादों
जेबो माबा खोनायाखैना गाज्रि खोनायाखैना?
ओहो ओहो मोजां खोनादों नोंथाङा आंनिखौ मोजाङै खोनादों ना साउन्डफोरखौ
औ खोनादों नोंथां
दा नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ आं फ्रियावनो दङ नोंथां
आतसा
औ
बिदिबा सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय जासि हरबाय नोंथांनो
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय गाहाम हामलायनाय
दा आं नोंजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
बे आयदायानो जाहैबाय फाथो आबादनि सायाव आरो
औ नोंथां
उम बे फाथो दा नोंथाङा फाथोखौ मिथिखायो नङा होमबा
फाथोखौ औ मिथियो नोंथां जोंनि खाथि खाला लकेल एरियाफ्रावनो नुबोनाय आं उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो
आतसा
उम
दा फाथोआ मोनबेैसे जात दङ बेखौ नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा
औ नोंथां
ओरैनोथ' खोन्थानो हागोन नामा बे मा मा जादनि दङ?
आं मोनथिनायावथ' गोजा आं मोनथिनायाव मोननैसो दं आरोना आङो गो आं आंनि मिथिनायल' आरो दा बे मालायनिफ्राय मिथिनाय नङा माने गोजा फाथो आरो मानि गोथां फाथो आरोना बे
औ औ जिआर' फाथो नङा होमबा
अ
नंगौ
दा बे गोथां फाथोआ बांसिन दाम मोनो आरो
मैथा फाथोखौ ना
औ मैथा फाथो नङा बै मोनसे फाथोआ औ
अ जियार' फाथोखौ ना आदसा आंबो बे मोननैखौल' ओरैनो मिथिगौ जियार' फाथो आरो मैथा फाथो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे जिआर' फाथोखौ माबोरै फोननाय जायो आरो बबे समावहाय दानजायो आरो बबे समावहाय सुजायो
बेखौ आ दैज्लां बोथोरनि सिगां माने बेखौ फोयो आरो ना माने माइ गायनायनि सिगां
अ अ
मानि बेखौ फोनानै हा एसे गोरानाव फोराननांगौ एवनानै
अ
हासार होनानै फैयो खायसे हासारबो होया सोरबा सोरबा सोरबा ट्रेक्टरजों हालेवनो सोरबा मोसौनि मोसौ ओ हालेव एवनानै हालेवो आरोना नांगोल
आसा
ओमफ्राय गोबां रोखोमनि फाथोखौ फैयो आरो बिदिनो ओमफ्राय हासार होयोबा मोजां जायो ओमफ्राय
औ
हासार होनानै गायोब्ला बांसिन जानायखौ नु- उम दा बेखौ गायनो गायखांनानै ओ उनावहाय बेखौ माब्ला माने बिनि माबा बिगुरखौ खुयो अब्ला बेखौ दैयाव सोमगोरो आरोना
औ औ
दाननानै औ सोर हाबाबो
औ
मालिक मालिकआ सोरखौबा हाजिरा होयो दानाय थाखाय सोरबा गावसोर नो दानो गोबां रोखोम गुवार गुवार हायाव फाथो फोनायखौ नुनो थाङो जोंनि जायगायाव आरो दा एसे खमायबो हमदों खिन्थु फाथोनि दामा बिराद फाथोनि दामा बिराद गोबां रोखोमनि मोनो आरो बांबोगासिनो दङ' माइ गायनायनि- फ्राय फाथो गायनाया साबसिन आरो आजिखालि। औ फाथोनि दामा माने बेजों दिरुं बानायोना औ दिरुं बे दिरुआनो बिराद दाम जायो आरोना ओंखायनो फाथोनि दामखौ बांबोनायखौ मोननो थांदों आजिखालि माइनि दामासो माइनि दामनि अनेक फाननै जायो आरो फाथोनि दामा। ओंखायनो आबादारिफ्रा बांसिन सोरबा सोरबा माइनि सोलायै फाथोखौ फोनाय नुनो थाङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबादारिफ्रानो खम जालांनो हमबाय आरो फाथोल' नङा माइल' नङा जोंनि मावनाय दांनाय
औ
आजिखालि बांसिन सुबुङानो बानाय फैबाय बिदिनो आबाद मावनाया खमायनो हमदों आरो जोंनि जोंनि सुबुंफोरखौ उ दा फाथोखौ दाननानै माने दैयाव जमा दोनो आरो दैयाव जमा दोननानै बेखौ सोमनानै दोनो औ सोमनानै दोननानै उनाव नै दा दाबादि समावनो माने बेखौ फुुयो आरो दैज्लां समाव आरो बेनि उनावबो सु फुयो सोरबा सोरबा दा बेखौ फुखांनानै बिसोर
खुबैनाय जायो नङा होमबा नोंथां नङा थिग मार्च एप्रिलाव फुहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ औ औ थिग बिदिनो जेरै माइ गायग्रा फोथारफ्रावनो बेखौ खुबहैनाय जायो नङा होमबा
औ
मा नोंथां माइ गायग्रा फोथारफ्रावबो बेखौ
गुवारै फोरमायदो एसे फाथोनि बारै
औ औ आंसो
उम
नाय बादि जेब्ला आं नोंनो आं एसे फोरमायसै मार्च एप्रिला थिग थाब बेयाव खुबैनाय जानाय नङा होमबा- जेरैहाय माइ माइ मा औ औ माइ माइ गायग्रा फोथारफ्रावनो बेखौ मावनाय जायो आबादारिफ्रा नङा होमबा
औ
बेनिफ्रायहाय थिग जुन जुलाइ जुन जुलाइ नङा होमबा मार्च एप्रिलहालागै जुदि फाथोखौ फैयोब्ला जुन जुलाइआव दानजानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
उ दा बेनिफ्राय बेखौ दानखांनानै बिनि बे फोथा आरो बे फाथोथिलियावनो माइ नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
दा बेनिफ्राय दानखांनानै
नोंथां
दानखांनानै दैयावहाय सोमनाय जायो नङा होमबा सोमनानै थिग थाक बिदिनो से दानसो दैयाव सोमहाबनानै बे फाथोआ मोनो नङा होमबा नोंथां
उ
मोननायनि उनाव बेखौ सुनाय जायो सुनानै बिनि दुरुंफोरखौ फोराननाय जायो नङा होमबा आरो लोगोसे जोङो मा मोनबावो फाथो सेला मोनो नङा होमबा
औ
फाथो सेरनायाहाय जेरै बेबो बेसेन गोसा जायो मोननै रोखोमनि जोंहा बेयाव बेसेन मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै फाथो बिगुरखौ जोङो आलदा रोखोम मन हिसाब फाननानै नोङो बेसेन मोनबाय बेनि उनावहाय आरो फैसाया नां आरो एक्सट्रा जों दाम मोननाय जायो होनब्ला जों फाथोखौ फैयोब्लाबो जोङो बुहुद बेसेन मोननाय जायो आरो नङा होमबा रांखान्थियारि जौगानायाव जों मुलाम्फा मफा मोननाय जायो बेखौ जों नुहुरो आरो दा बेनिफ्राय नोंथाङा मिथिगौ
नंगौ
औ फाथो सेरनाखौ जोङो फाथो सेरनाखौ मा मा खालामनाय जे नोंथाङा मिथिगौना बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां फाथो होनोब्ला फाथोआ अनेक खामानि होयो आरोना
औ
बिदिनो बिलाइ बिलाइ गोरलैफोरखौ फाथो गोरलैफोरखौ जायो जोंनि जायगायाव आरो फाथोखौ देरनानै एसे बिलाइखौबो माने बेखौ जोंनि माने खानानै जोङो नारजि ओंख्रिफ्राव इउस खालामो बेखौ
औ नोंथां मोनसे खोथाखौ बावलांदों नोंथां बावदों फाथोआ जोङो मिथिनायाव मोनथाम जाद जायो नङा
औ औ आरो आरो फाथोआ आरो बिगुराबो खामानि होबावो जेनेबा दिरुं बानायनायाव माने आरो आरो बे फाथो सिना फाथो सिनायाबो अर सायनायाव माने बेखौ माने बाहायनो हायो फाथोआनो बिराद जोंनि जायगायाव माने खामानि होयो आरो जेरै जे फाथोआ माने मेडिसिनबो जोंनि माबायाव जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय नार्जि जेन'बा फिलौफोर जानायाव खारो आरो नार्जिया दायबेटिस बेरामफोराव खारो सुगार जानायफ्राव बे गोखा नारजि ओंख्रिखौ जायोब्ला जोङो गोदो गोदायनि जोनो आबै आबौमोना मेडिसिन गैयि समाव माने बेफोरखौ जानानैनो जोङो माने थांबोनाय मानसि आबै आबौमोना जोंनि जायगायाव बिसोरो जोंनि दा जोरनायनिफ्राय बांसिन जोबोदों बिसोरो बेफोरबायदि बुस्थुखौ जाबोनानै माने ट्रेडिसनेल मेडिसिन माने गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोरबायदि माने माबाखौ जानानै औ
बे देहाफोरनि थाखाय बहुद साबजाथाव आरो बेफार फानि जुनि थाखाय जोंहा साबजाथाव मोजां रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय दां दा नोंथाङा मोनसेथ मोनसे फाथो गोजाननि बारैबो एसे बुंनो हागोन नामा बबे समाव फोनाय जायो?
आं बेखौ मिथिनाय नङा नोंथां नों एसे खोन्थानो हागोन आंनो?
दा ओरैनो दा बायदियावनो फैयो बायदि मोनदों आङो जुन जुलाइहालागै बे बोरि गोजौ हाफोराव आरोना बेनिफ्राय फोनानै बेखौ थिग दा डिसेम्बर जानुवारियाव बेखौ मोनहैनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनि खामानिया जाहै
नों नामा नोंथां
औ दामाथ' एखेयानो जायो बेबो बे गुरानो बेबो जाहैबाय नालाय
औ
फाथो जाहैबाय आरो बिदि फाथो सेरनायाबो आरो एखे खामानिखौनो होनाय जायो आरो बिदि
औ नोंथां एसे खोनासंनो बे जोंनि जायगायाव ल' फाथो फैयोना ओरै जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्रावबो फाथो फैयो ना गुबुन रायजोफ्रावबो फाथो फोनायखौ नुनो मोनो गुबुन डिस्ट्रिकफ्रावबो
गुबुन रायजोआवहाय आङो बेंगलावबो खुब नुयो फुद दावगानाय बेयाव फाथो फोनायाव आरो जोंनि आसामावथ' खुब दावगानाया फाथो फोनाय
अ जोंनि डिस्ट्रिक्टनि मादाव अबेयाव बांसिन फाथो फोनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा?
आङो क'क्राझार हिसाबै जेरै दतमा एरियाथिं बांसिन नुनो मोनो पाटगाव एरिया फाथो फोनायफोरखौ आरो ओरै बेलासिफारा साइदावबो नुनो मोनो औ औ नंगौ नोंथां
ओरै थिनिसुकिया साइडथिंबो फाथोनि थाखाय नाम जादा बायदि मोनो आं ओरै गलाघाट साइडथिं
दे नोंथां बिदिबा जोंहा फाथो फोनायनि सायाव रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय दा समावाबो सोफैबायनो जाहा दोनबा दिनै दे गोजोनथों औ दे दे दोनथ' दे दे दे दोन नोंथां दे